हेल' खोनादों औ औ आं खोनादों।
खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय खोनादों।
उम उम उम।
दे होमबालाय न दायो जोङो आरोबाव मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनोसै न ना माहो नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा बे आयदायानो जाहैबाय हानि सोमोन्दै जोङो बे समावहाय जोङो
एसे सावरायनोसै ना एसे खोन्था हागोन नामा बे हानि सोमोन्दै जेनेबा माबायदि मा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
खोब बुजियो हानि सोमोन्दै आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो आङो सानदों। ओं। हा होनोब्ला जोङो मिथियो जोङो जोङो जोंनियावहा जे हा गैयि जेबो दख्ल'से जायगा गासिबोखनो हा होनोब्ला जोंहा हा गैयाब्लानो जोंहा जेबो खामानि जाया। मानो होनोब्ला जोङो हाखौ जोङो न'बो जोङो लिरनो हाय हायो हायाव जोङो जोंनि जिउ खुंनायनि जिउ राहानि जे थांना थानायनि मावनानै जानो थाखै गदलानि न'खर थिखांनो थाखाय जेनेबा गासैनिबो जिबनावहाय साख्रि गैया। जायोना। सोरनिबा जिबनाव आबाद मावनानै जानाय मानसि दङ। जेरैहाय आबाद मावनानै जानो थाखै जोंनो हानांगौ जायो हा गैयाला जोङो खामानि मावनो सानब्लाबो जोङो जेबो जोंनि जिबनाव जेबो जाया ओ बे हायावहाय जोङो बायदि रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं गायनानै जोङो जानो हायो जेरै अनेकटा थास'फोर बायदि पानिलाव जोगोनाट ओ थासोमलि आलु बायदि रोखोमनि मेगंफोर जोङो गायनानै बे हायाव जोङो जानो हायो ओ हा थायो ब्लासो जोङो ओ जोंनि जि गामि ओनसोलनि जि बिमाफोर फिफाफोर बा ओ फरायि सुबुंफोर हमनानै ला जोङो ओ टेन पास बा टुवेल्भ पासफोरा जोङो जोंथ' मिथियो जों बेसेसो फरायनाया जो ङो साख्रि मोना होन्नानैहा दा बिथांमोनाबो जे मो अहाय जे आबाद मावनानै जानो थाखै जोंनो हा नांगौ जायो। ओ आबाद मावनानै जायोब्लासो जेनेबा फरायि सुबुंफोरखौबो हाजिरा हुजिरा लानानै जोङो आबाद मावनानै जों बिथांमोननिबो ओ मोनसे नांगौ अभाब खौहा हाजिरा लानानै जोङो बिसोरनि नांगौखौबो जोङो सुफुंनो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जोङो जेरै जोङो हा गैयाबानो जोंहा सोलिया होनब्लाबो जोङो मिथिनाय जायो आरो। ओम। हा थायोब्लासो जोङो जोंनि जि जानाय आदार माइ माइ आबाद माइरं माइ दिहुनो बेखौ जोङो हायावसो जोङो गायनानै मोननाय जायो। ओ बिनिखायनो नोंथांखौबो हानि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो आङो नोंथांनिसिम खावलायनाय थाबाय।
औ। जागोन नोंथां आंबो नोंथाङा जाबा यदियै नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय जाबादि नोंथाङा बुंलांबाय, नंगौ बे हा बे हाया थारैनो जोबोद गोनांथार मानोना जोङो हाखौ जुदि जों ओरैनोथ' हाथ' हा बे हायाथ' हाखा अब्ला बो जेनेबा जों बे खो मोननै थोरोबाव जोङो जेनेबा बेखो ओ नुनो मोनो आरो। जेनेबा दुब्लिनि हा आरो बिथिं जेनेबा बारिनि हा दै। बेयाव जों जोङो जेनेबा मोननै रोखो मनि बा मोननै थोरोबनि जेनेबा जों बेखौ जेनेबा नुनो मोनो आरो। मानोना दाथ' जेने बा बे हा बे दा दुब्लिनि हा बे दा बे दुब्लियाव दा माइ गायगोन। नाथाय बिखो बि बारिनि हा ना जे बोरि बोरिनि हायाव जेनेबा माइ गायनो हाला थिग बेबायदिनो आरो जेनेबा जेनबा मोननै रो खोमै बेखो ओ मोननो हायो आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा जोदि हा गैयाब्ला जों ओ जोंहा जोदि हा थायोबालाय जोंहा बि ओ बेबायदिनो जोंबो जेनेबा अनेक बेबायदि खामानिफोर ओ मा होनो बे मैगं थाइगं थाइगंफोर गायनानैबो जों जेनेबा सोलिनो हायो ओमफ्राय नै दा जाय फोरहा जेनेबा ओ गाव न' लुनानै थानायनि अनगायैबो आरो जायफोरहा जेनेबा आला दा हा दङ बिसोरहा माने बेबायदि बायदिसिना जेनेबा बे आबादफोरखौ जेनेबा बिदिनो ओ बानलु गायनानै ओमफ्राय बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै जेनेबा बे सोरो जेनेबा एक्सट्रा इनकाम खालामनो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां? दै औ। बेनिखायनो जैना बे बे हायाबो जेनेबा बे जोंहा जोदि आरो बे ओ न' लुनानै थानाय हानि अनगायैबो आरो जोदि जोंहा जुदि बिदिनो जेनेबा गोबां बे हाफोर बारिफोर जुदि थायोब्ला जेनेबा जोंहा बेबायदिनो गोबां जेनेबा जों बे हानि गेजेरजोंबो जोङो जेनेबा खामानि मावनानै बा आबाद खालामनानै बा बेबायदिनो बायदिसिना आ मैगं-थाइगं फिथाइ-सामथायफोरखो गायनानै जेनेबा जोंनि जि उनि जि नांगौ जानाय राहाफोरखो ओ जोङो जेनेबा बुथुमनानै लानो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां? दायो जेनेबा बे औ। दायो जेनेबा जोङो बे हा बे हानि सोमोन्दै जों आरोबाव जुदि जेनेबा जोङो बुंनो थाङोला बुंनो थाङोब्ला जोङोथ' जेनेबा गामि एरियायाव बे गामि जायगायाव गामि ओनसोलाव थ' जोंहा जेनेबा बे बारिफोरा जेनेबा गिदोर-गिदोर जोंहा दा गामि ओनसो लाव जों जुदि नायोब्ला आ नख'रसेनि बारियानो जेनेबा बिदिनो दुइ बिगा, तिन बिघा, सारि बिघा, पास बिघा बेफोरबायदि जेनेबा आ न'खर गंसेयाव बेबायदि बारियाव न' लुना था थायो आरो खिन्थु जों जों जेनेबा टाउन-सहरफोरावव जुदि नायोब्ला जेनेबा बे गुवाहाटी सहरफोराव बा बायदिसिना बेबायदि गिदिर-गिदिर जेनेबा बेबायदि टाउन सहरफोराव जुदि जों जुदि नायोब्ला बेयाव बिगानि खौराङानो फैया बेयावहाय बेयावहाय बे टाउन सहरावहाय खालि खोथानिसो खौरां फैयो बेयाव नाथाय गामि ओनसोलावबा बिगा सोलियो नाथाय टाउन ओनसोलावबा मा सोलियो खोथा मानोना जोङो जोङो मोनथिखायो दि पास खथायाव एक बिगा जायो थिग बेबायदिनो जों जे आं मा होनो मानोना टाउन ओनसोलफोराव हानि बिराद जेनेबा दामा गोसा थार आरो दै दामा गोसा थार दा आं आङो आङो दासान्दि बेसेबां जाबाय थादों बिखौ मिथिया नाथाय पास बोसोरनि सिगाङाव आं ओ गुवाहाटीयाव दंमोन नालाय बै समाव आङो मिथिदोंमोन एक ख'थानि एक ख'थानि ओ एक क'था हानि दामा बै समावनो त्रिस लाख दंमोन पास बोसोरनि सिगाङाव नाथाय आरो दा बेसेबां जागोन यो बेबो बिगा नङा नोंथां खा एक ख'थायावनो जुदि त्रिस लाख दंमोनब्ला दासिमहालागै बेयाव फरटि नङाबा ब्रैजि नङाबा बा बाजि बेफोरबायदि लाख जागोन आरो बियो होमबालाय नायदो जोङो माने बेफोरखौ मानोना बे टाउन ओनसोलावहाय जेनेबा हानि जोबोद आंखाल मानोना टाउन टाउन ओनसोलाव बयबो मानसिफोरा थानो मोजां मोनो नाथाय बे टाउन ओनसोलावबा हानि दायो आंखाल जाबोगासिनो दङ आरो मानोना मानसिफोरा टाउनावनो सहर टाउननि जायगा टाउननि हा बुङोब्ला जेन हा बुङोब्ला जेनेबा बिसोरो बिराद माने मोजां माने आ मोजां होननानै बिसोरो सानना लायो आरो नाथाय टाउन टाउन जायगाफोराव फोराव दायोबा माने बे बारि जायगाफोरा बे बारिनि हाफोरा जेनेबा खमाय लांगासिनो दङ जोङो बेफोरखौ जोङो दायो माने नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो जों जुदि हानि बेलायाव जुदि बुङोब्ला जों दायो बेफोर फाराग फोरफोरखौ जोङो जेनेबा दायो नुबोगासिनो दङ आरो जेनेबा नोंथां दै बेनिखायनो दा मान ओ बे ओ गामियाव
हेल'
थाखायो गामिनि मानसिफोरनियाव जेनेबा ओ गाव न' लुनानै थानायनि अनगायै बाराव एक्सट्रा बारि गंसे गंनै बेबायदि थाखायो नाथाय टाउन फुराव थ' बिदि जोङो जेनेबा बिदि नुफेराखै आरो आरो जायफोरहा जि टाउन फुराव जुदि बायसेन्स बे सोरहाबा जुदि एक्सट्रा जुदि बारि दंखायोबा बिखौ आरो बुंनांला आरो बिहा साख्रि मावनायनि गभर्नमेन्ट ज'ब मावनायनि बिहा जेबो गोनांथि गैया मानोना मानोना जेनेबा बै माबाफोराव बे टाउन सहरनि मानसि बा जुदि हाखौ जुदि भारा होयो सा से साख्रि मावनायनिख्रुइबो बांसिन बियो बि हाखौ भारा होनानै बियो जेनेबा खामायनो हायो आरो आं जेनेबा बेखौ एकदम जौसे जोखोन्दो आङो जेनेबा बेखौ फोरमान होनो हायो आरो मानोना आं आं नुबोदों आं बे बायदि जेनेबा आं बेबायदि नुबुदों आरो माने साख्रिनि जेबो गोनां फियानो गैयानो माने बे सरकारि साख्रियाबो पात्ता मोना जायफोरा जेनेबा बे हादोंब्ला बिखौ बिहा आरो जिउआव जे बु जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथां आं बेबायदि। नुदों आरो बेनिखायनो जोंहा। जेनेबा एभेल हा थायोबोला बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां।
आं माने बेफोर ओ बेफोरखो जेनेबा नुबोदों आरो ओमफ्राय दिफारेन्ट सा बिनोसै नोंथां जेनेबा बे टाउननि हा आरो बे। गामियारि ओनसोलनि हा बेनोसै जेनेबा टाउनफोराव सोहोरफोराव हानि बिसोना एसे बारा आरो जेनेबा गामियारि ओनसोलाव जेनेबा दामा एसे माने माबा जायो आरो खम जायो आरो नोंथां। आं बिदिखोनो जेनेबा बि आं जि आंहा बेयाव आं बेखिनिखोनो जेनेबा नोंथांनि सिगाङाव आं बेखौ फोरमाय बाय आरो नोंथां।
औ-औ नोंगौ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दे होमबा नों थां जियानो जाथों जोंहा समाबो जेनेबा रुलस हिसाबै जोंहा समाबो जाम मारबाय होमब्लाय जों बे हानि सोमोन्दै ओ जि राय्लायबाय जों बेयावनो दोनथ'सै। ना मा होनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। दे-दे हामबायसै ओ दे।